औ नोंथां औ मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
आस्सा नोंथां नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा रायजलायनोसै होननानैसो आं नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां औ नंगौ नोंथां। नोंथाङाथ' दा फाथोनि आबाद मावो ना नोंथां औ
औ बे फाथोनि आबादखौ माबोरै मावो नोंथांनाव‌ इसे सोलोंना‌ लानो‌ आंङो सानदों‌ आरो‌ नोंथां औ औ जागोन जागोन नोंथां औ औ जागोन‌ नोंथां दे‌ अब्ला।
फाथोनि आबादखौ माबादियै मावनाय जायो?
औ दे। मा होनदों फाथो जों फाथो खुहैनोबा मा खालामनांगौ जोङो मा गिबियावनो जों जेनेबा दुब्लिखौ हालेवगोननानै लानांगौ ओ बेनि उनाव बिनि उनाव जोङो मा होनदों जोङो नांगौ बायदियै जोङो फाथो फाथोनि मा होनदोंबेगर जोलै बेखौ जोङो मा होनदों हाथायाव बायहैनांगौ आरोना जोङो जेनेबा जों बानायनाय जोलैया जानला मोनला रज'लाबाया जेरै जोङो माबायाव मेदिसिन नानै जोङो उम दोनथुमनाय जायो बै जों पेकेटनि बेयाव जों बानायनांगौ आरो बायनानै लाबोनांगौ आरोना बेबायदिनो जोङो उम लाबोखांनायनि उनाव जोङो ओ दुब्लिखौ बोदुब्लिफोथारखौ हालिनानै लाखायनो लाखानायनि उनाव बेबायदिनो मान मै हो-हो होबाय मै होखांनानै मा खालामखोबाव ओ ओ मा मा खालामखो बाव जेनेबा फाथोखौ खुबैनाय जाबाय फाथो खुबैनायनि लोगो लोगोनो मा होनदों खनसे मै होफिनबाय जाहाथे मा मैगं थायो माने बैयो माखासे बेगर बेखौ मा होनो सखा एबा माबा मोनसे दाउआ जेरै दाउसिन बेफोर जायोना बेखौ जोङो मा होनदों जायिनि थाखाय जों बेरा होनानै दोननांगौ बे बेरा होखांनायनि उनाव बेराखौ जोङो नोंनि गोसो बायदि होनो हायो आरो ना नोङो मुसारिनि होनो ना नोङो जेनेबा मोनसे जि स्क्रिन होननाय दङ बेजों होनो ओ बेबो बेफोरबायदिनो नों माजों होनो गो सो होनो हायो आरोना बेबायदिनो जोङो मा खालामनांगौ जोङो खुबैबाय खुबैनायनि उनाव जोङो मा होनो दाननै दानथामखौ जोङो माने फाथो आ फाथो रज'नायखौ ओ नेनाय नेनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव देरहोनो सै बे देरखांनायनि उनाव जों बेखौ दाननांगोन आरोना ओ दाननांगोन ओमफ्राय जों दानखांनायनि उनाव बेखौ जे-जेनेबा जोङो मा होनदों ओ फाथोखौ जों दैलां बोथोरावसो खुबैनाय जायो आरो ना जेनेबा जों मेसें बोथोराव खु बा बियो माने रज'बाबो बांद्राय मोजां जाया। माने जानो थाखायल' खुबैनाय जायो जों फाथो गोखा बेफोरबायदि ओ मेसें बोथोराव ओरैनो ओमफ्राय जेनेबा जोङो फाथो आबाद मावनो था फाथो गुबैखौ खुबैनांगोन आरोना फाथो गोखा जायखौ होनो ओ बेबो जाजायोबो आरो ओ बेलेगबो दङ जेनेबा जोङो फाथो गोदै आरो मैथा फाथो होननाय मोनसे दं गोजा गोजा जायो बियो ओ जेनेबा बियो ओमफ्रायो जों बेखौ दानथाम दानब्रैनि उनाव जोङो गोजौ गिदिर गिदिर जाबा जों दाननानै लानोसै जों बेखौ। न'आवबो दाननो हायो एबा हाजिरा होनानैबो जों दाननो हायो ओ बिनिफ्राय जोङो मा खालामनांगौ बेखौ दानै दानै दानजोबनानै नों ओ बेयाव मा होनो मुथा खानांगोन मुथा मुथासे मुथानै नों बेसेबां मुथा ओंखारो ओ ओ मुथा ओंखारो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो दानखांनायनि उनाव ओ दैमायाव एबा जोङो मा होनदों ओ माइनि माबायावसो हानांखागौ आरोना माइनि जेनेबा फिथाइ थायां थायां बै समावसो फाथोआबो दानजाखायो। दाननाया माने बे समावसो राफुहैनाय जायो ओमफ्रायो जों दानखांनानै जोङो ओ मेसें बोथोर जायो जेरै जोङो ओ माइनि फिथाइ थाइनायाव एबा थायहांनायाव जोङो मोननाय जायो बेखौ फाथोखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय जों दैमायाव जोङो सोमनाय जानांगौ आरोना जेनेबा फुख्रिफोर दङबा नों ना फिसिनाय नोंनि न'आव नङाबा बिलो खाथिफोर दङबा ओमफ्राय बेजों जं दंग'फोर दङबा बेयाव मा होनदों थांनानै माने दैयाव सोमहैनांगौ आरो ना जोङो बेयाव बेयाव सोमनाया जाहैबाय जोङो ओ गोदोनो थाखाय जोङो बेयाव माखासे माबा हा-हाथरफोर होनानै दोनांगोन नङाबा बल्दारफोर बेबायदि होनानै दोननांगोन आरोना आरो बेजों लो गोसे दङ ओ जोङो संखांनायनि उनाव बावबो मा होनदों दान मोननैखौ नांखागौ आरो जों फाथो मोजां माबानो थाखाय रुइहोनो थाखाय जों बेखौ दान मोननैखौ सोमबाय जोङो फाथोखौ मायाव नभेम्बर डिसेम्बराव जोङो मा खालामनाय जायो बेखौ ओ नबेमबर डिसिमबराव मा खालामनाय जायो ओ बाव माने बोखांनानै जों सुनाय जायो बै सु सुनायाव जोङो गोजां बोथोर बह'र जाथारो आरो ना बेयाव ओ नो-नोंथाङा बे आं जे बुंबाय बेखौ नोंथाङा बुजिनो मोनदोंना औ नोंथाङा आंनो एसे फोर फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा नोङो औ औ औ औ औ औ नोंथां
जेनेबा नोंथां फाथोनि बागै जेनेबा फाथोखौ सोमनानै बिदिनो फाथोनिफ्राय जोङो दिरुं बानायनो मोनो आरोना फाथोनि बिगुरजों नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो फा बिलाइ फाथो बिलाइखौ नायब्ला जोङो फोराननानै मा खालामो जोङो दोनो फोराननानै बेखौ जों नारजि खालामनो हायो आरो नोंथां बे बिलाइखौ जों नार्जिबो संनो हायो नारजि गैबा जोंहा बर' समाजाव सारा दु खुंनायाव आबुं जाया होनना बुंनाय जायो लोगोसे मानसि थैब्ला जोंहा नारजि अरगारनाय खालामनाय जायो बे नारजि अरगारनाय मानि थाखाय खालामनाय जायो नोंथां? जेब्ला बे मानसिया थैयो अब्ला नार्जि अगारबा जोंना बर' समाजा फोथायनाय दं बा बेजों जोंहा सोमोन्दो गारलायबाय होननाय आरोना नोंथां थिग बे बेबायदिनो सोरबाफोर ओ आलासि जानो थाङोबा सोरबाफोर नारजि संनानै जाहोहरोबा बेयाव मोनसे फोथायनाय दं जोंहा बेजों सोमोन्दो गारलायनाय जासिगोन। बिदि साननाय फोथायानाय दं आरो बर' समाजाव नोंथां बेफोरबायदिनो जोंहा नारजिखौ फाननानै गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हायो न'खरखौ थांना थानाय बा माबा मोनसे न'खरनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावलांनो हायो आरो नोंथां बिदिनो नार बे फाथोखौ फाननानै फाथोनि दिरुं बायदिसिनाखौ फाननानै जोङो नख-न'खरखौ सामलायलांनो हायो आरो ना न'नि फिसाज्ला फिसाजो आरो न'खर सामालायलांनो हायो जेरै न'नि फिला फिसाखौ जोङो बेफोरसनो माबानो हायो फोरोंनो हायो आरो ना लेखा फराखौ नोंथां।
ओ ओ आङो माने फंनैसो बुंफिफिननो सानदों फाथो आबादनि सायाव जोङो बेयाव सुखांनायनि मा होनदों आं दहाय आद्रा थादोंमोन नोंथां माने बेयाव सुखांनानै जोङो मा खालामनांगौ एकदम गोजां बोथोर पुस मास पुस दानाव जोङो बेयाव सुनाय जायो जेनेबा दै गुसु दांनो हायि बेफोरबायदि जायग माबायाव सुनाय जायो आरोना ओ बेयाव माने दै दांलाय लायनो हायि बेयाव जोङो थांनानै सुहैनाय जायो बे सुखांनानै जोङो फाथोखौ औ जोङो बेयो मा होनो मोननाय जायो फाथो सिनाया जाहैबाय मा जायो उम ओ मा खालामनाय जायो बेयाव सोमनानै माने उम ओ सोम सोमनानै जोंङो सुखांनाय जायो बे सुखांनानै जोङो आरो बेराबो होनाय जायो आरो नोंगौ फाथो सिनाय आरो बिनिफ्राय जोंङो फाथोखौ मेनानो जाहैबाय जोंङो फाथो आबादखौ मानि थाखाय माव होनबा बै दुरुं जायोना जों फाथो खाग्रा बे बै दुरुंखौ जोंङो फनाय जायो जेनेबा जों केजयाव बिनो ओ फाथोनि आबा मानि लायो एखबा अबेबा हाथाया दाम खम अबावबा बारा बारा जायो बांसिन आबाद मावबा फाथोनि आबादा जेनेबा दामा खमायनो हम हमो एबा एसेल आबाद मावोबा मा होनो? एसे खम जानो मोनो आरोना आसामनि मानि आसामावबो फाथो आबादखौ मावनाया बांसिनानो आरोना माइजों लोगोसे फाथो आबादखौबो आसामाव बो गोबां बिबांनि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथाङा जेनेबा ओ आंनि एसे बुंनायखौ बुजिनो मोनदोंना? औ दानिया नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दै एसेखौ फोरमायदों मानि सायाव बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा
मोसौ बाथोन आरोना नोंथां आंहा मोसौ बाथोन दं बेखौ आङो अरननि साखाथियाव लुनाय जादों आरो नोंथां माने अरननि साखाथियाव जोंहा बाथोन माने हा दं नालाय बेहायनो आं लुहैदों आरो नोंथां जाहाथे मोसौफोरा
बिदिनो आंङो मोसौ फिनानै माखासे रां आरजिनो हायो आरो नोंथां जेरै नखर सामलायलांनायाव बेफोरो जोंनो खामानि होयो बा थोजासे बिबांनि रां होयो आरो नोंथां नाथाय मोसौखौ सामलायनो थाखाय आंहा साथाम लावखारबो लानाय जादों
ओरैनो जोंहा मेसें बोथोराव उदां हगारना दोननो हायो ना दैज्लां बोथोर फैबाय नालाय नोंथां गोबां मानसि सुबुंफोरानो फोथाराव आबाद मावसै बेनिखायनो फोथाराव आं
गाइखेर होग्रा मोसौआ बाजिथासो दं नोंथां औ बे माबा मोसौ आरो जोंनि जायगायावनो मोननाय मोसौ जायखौ जोंङो जायगायाव मोननाय मोसौ बा गावालि मोसौ होनना बुंङो बेयो बाजिथासो दं आरो नोंथां बिदिनो मासे मोसौआ थाम लिटार बा ब्रै लिटारै गाइखेर होयो आरो नोंथां लिटारसेयाव आंङो
अ
थिग बेबायदिनो मोसौ जारसिया आंहा माब्रैल'सो दं नोंथां बेथ' मोसौ जारसिया मा जोंना गायलसो जि माबा गैया आरोना हालुवाफोर गैया ओमफाय बेयो खमैबो जि लिटार गाहाम होयो आरोना मासेयानो लिटार नङाबाबो दाइन लिट टार बेहालागै होयो बिनि माबाया बेसना एसे खमलाय मोसौ माबानिया जाारसिनाया
अ
बा रोजासोखौ मोनो आरोना नोंथां गाइखेर फाननानैनो नाथाय माखासे माव आं मोसौ जारसिफोरनो दानाफोरसो बायनानै होनांगौ जायो नोंथां मोसौ जारसिखौ जोंहा फोथाराव आगारना हरनो हाया फोथाराव खाहैनो हाया आरो बेखौ सामलायनांगौआ बिराद गोब्राब आरो नोंथां बेनि थाखाय जों गांसो हानानैसो लाबोना होफैनांगौ जायो थिग बेबायदिनो मोसौ जारसिया ग बांद्राय गरमब्ला बिनो दै होनांगौ जायो
आरो मोसौल फिसनाय नङा नोंथाङा आं हासारबो मोनो माने मोसौनि खिजों जोंहा गोबोरखिजों हासार जायोना नोंथां बे हासारखौ आङो गुबुन-गुबुन जायगायाव फानहरो आरो नोंथां गोबां बिबाङै फानहरनो आं मोनबाय थायो ओमफ्रायहाय बुंनो थाङोब्ला मोसौ फिसिनाया ओरैबायदि मोजां नोंथां माने मोसौखौ जोङो जोंनि हारिया बिमा हिसाबै फालिनाय जायो ना नोंथां
नोंथाङा आंनि बुंनायखौ बुजिदोंना औ औ बुजिदों नोंथां औ औ नोंथाङा बिदिनो मोसौ बाथोन खालामनोबा बेफोरबायदि हाबायै खालामनो हागोन आरो नोथां नाथाय मोसौ बाथोन खालामनोबा जोंहा गोबां बिबांनि जायगाबो नांगौ नों
थां गुवार जायगाबो नांगौ आरो औ औ थिग बिदिनो मोसौ गलिफोरखौ लुनानै दोननांगौ जायो माबेबा समाव जोंहा आरो मोसौनि बेराम फैयोना नोंथां बे बेरामनि थाखाय जोङो जायगानि भेटेनारि डाक्टरफोरखौ लिंहरनानै माखासे बिबांनि मुलि बि बिजि होनांगौ जायो आरो नोंथां औ दाथ' नै दाबो मोसौनि बेराम जागासिनो बेखौ खोना जोंनाव नुनो मोनबायानो माफा मानै मोसौनाव जाबोगासिनो सौखा बेराम होननाय मोसौनावदि सिथरफोर बेरोना